हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
ओइ नोंथां ओरैनो दाथ' बोथोराबो जा गरम ना नोंथां।
औ औ।
औ बिनिखायनो आङो बिफांनि सायख्लुम सिङाव जिरायनानै
औ औ।
ओ नोंथाङालाय मा खामदों?
दा आंबो बोथोरा जोंनावबो जोबोद गरमानो। बिनि थाखायनो आंबो ओ ओरैनो जिरायनानै दं आरो। दा नों दा नोंथांनाव आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा नोंथांनाव एसे बिफां लाइफांनि बागै एसे सावरायनो थाखाय खालामनाय जादोंमोन आरो। दा औ औ दा नोंथाङा एसे बिफां लाइफां बिफांनि सायाव एसे फोरमायना होनो ह फोरमायना होदो नामा?
औ औ नोंथां। होमबा आङो बिफां लाइफांनि बागै एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां?
औ औ।
औ ओ बुंनो थाङोबा जोङो बिफां लाइफां आंखौ जोबोर गोबां बिबाङैनो गायनांगौ आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जोङो बिनिफ्राय मोजां आं गेसबो मोनो। जोङो बिफां लाइफांनि सिङाव जिरायनानै थाब्ला सानन्ति मोनो गोसोखौ। जेरै जों गरमाव बिफां बिफां सिङाव औ जिरायनानै जिरायनानै थाबा जों गोसोखौ स मोनो थान्दा गुसु मोनो आरोोना नोंथाङा आरो जोंनि हां लानायावबो बिफां लाइफाङा जोबोरैनो गोबाङैनो मदद होयो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ ओंखायनो जोङो जेसेनोखि हागो एसेनोखि बिफां लाइफांखौ मोजाङै गायनानै जोथोन लानांगौ आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बिदिनो जोङो बिफां खायसे बिफां लाइफांखौ जोङो फाननानैबो फालांगि खालामनो हायो आरोना नोंथां।
औ।
औ जोङो नांग गोसान जानाय समाव बिफां लाइफांखौ हाफायनानै बिफां लाइफांखौ फाननानै बिफां लाइफांखौ हाफां-हाफायनानै काट खालामनानै फाननो हायो आरोना नोंथां
औ औ
औ
दा नोंथां बिफां लाइफाङा जेनेबा दा मा मा रोखोमाव बाहायजाबावो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ जोङो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ जोङो बिफां लाइफांखौ नोंथाङा आंनाव बिफां लाइफां बाहायनायनि बागै सोंदोंमोन ना नोंथां औ औ जोंनाथ' बिफां लाइफांखौ बिदिनो जोबोर माने खामानियाव फैयो आरोना बिफां लाइफाङा जोंनि
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ औ बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ औ जुदि मोजाङै जोथोनै गायनानै दोनोबा
औ
जोङो ज नुनायावबो समायना नुयो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ औ औ बिदिनो
दा औ
औ नोंथां
दा नोंथाङा मिथियो मा होनोमोनलाय नोंथाङा मिथिगौना जेनेबा मा मा बिफाङा फिथाइ थायो एबा फिथाइ मा मा बिफाङा फिथाइ थाया बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
मा मा बिफाङा फिथाइ थायो होनबा जोंना खान्थाल खान्थाल थाइजौ लेसु जाम जलफाय ओमफ्राय नार बे बेफोरबायदिया फिथाइ थायो आरोना नोंथां
औ औ
औ ओमफफ्राय बिदिनो नारखल गय बेफोरबायदियोथ' थायनोना नोंथां
औ औ थायो नोंथां
औ फिथाइ थायो होनबाथ' अ जोंनिया गाम्बारियाबोथ' थायो जेनेबा फिथाइखौ जों जाजायाबाबोथ' गाम्बारिया थायो नङा होमबा नोंथां जोङो गाम्बारि औ बिलाइखौ बिबारखौ जानाय जायोना नोंथां थायि उम फिथाइ थायि होनबाथाय साल दंफांफोरा थाया ओ ओमफ्राय बिदिनो सिगुनफोराबो थायनो नागिरा आरोना नोंथां।
औ-औ।
औ बिदिनो ओ। फिथाइ थायियाथ' गोबां दं बाद जोङो नामफोरखौ बांद्राय मिथियाना नोंथां बि फांफोरनिखौ औ बिदिनो
औ।
ओ जेनेबा जोङो दंफांखौ नुबाबोथ' जेनेबा नामखौ जों मिथियाना बांद्राय।
औ-औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां उम नोंथाङा मि थिगौ नामा मा-माबायदि या थाया होननानै?
ओ दा नोंथाङानो खोन्थाबाय जेथिया बे बो बेखौल' आंबो गोसोआव दङ। दा नोंथाङा बिनि अनगायै माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा आंनिफ्राय। जे बिफाङा मा-मा खामानियाव बाहायो।
औ-औ। औ-औ बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ-औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिफाङा जोंहा गिबियावनो जोंहा जोंनि सुबुं माहारि एबा जों मानसि जिब जुनार बिसोरनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो बे आरो जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा जों थांनानै थानो थाखायबो जोंहा गोब्राब जायो नङा होमबा नों
औ जायो नोंथां जायो औ।
दा जोंहा बिफां लाइफाङा मा-मायाव बाहायजायो बा जोंहा बिफां लाइफांखौ जोंहा दाननानै जेथिया बे न' बानायनायाव बाथाम ओ बाथाम बानायनाय मुदायाव होनो हायो आरो बेफोरजों जोंहा ओ खुन्थिया ओ इदिनो सिलिंफोराव बाहायनाय जायो। खोरखि दर्जा बेफोराव बाहायनाय जायो जोंहा। आरो-आरो जोंहा बे बाथामफोरखौ ओ जुदि सोन ओ नांगौ समाव गो जुदि रांनि गोनांथि जायोब्ला खायसे मानसिफोरा बिफांखौ गायनानै लानानै नांगौ समाव रांनि गोनांथि जायोब्ला फानहरो एबा फाला खायसे खायसे मानसि-मानसिफोरा फालांगि खालामो आरो बिफां लाइ फांनि थाखाय दा। ओ जोंहा बे बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा जुदि नांगौ समाव जुदि ओ बाहायोब्ला फिफां लाइफांखौ दान फायोबा जोंहा बिनि फांसे जुदि फिफां दानफायदोंबा जोंहा जोंनो गावनो फांनै फांथाम एबा बे बिफां फांसे सेनि बारा जोंहा फिफांखौ गायनानै ला फिननांगौ आरो मानोना औ मानोना जोंनिनो बियो जोंनिनो नांगौखा उननि थाखायबो मानो होनबा जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा जोंनि आबहावायाबो गुबुंले जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा आरो बिदिनो फिफां लाइफाङाव गो फिफां लाइफांजोंथ' आरो दा मोनसे गोसोआव फैदों आं दा औवायाबोथ' जोंहा बिफां लाइ फांआवनो गोलैयो नङा होमबा नोंथां औ दा जोंहा औवाजों। उम ओ जों जोंहा दा औवाजोंबो' न' न' बानायनो हायो। बेरा बानायनो हायो दा जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय सेन ख'खा बेफोरखौ बानायनो हायो आरो दा जोंहा औ आरो दा जोंहा बे औवाजों न' बानायनायफोरखौ गोबां खम नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दानि दानि समावथ' ओ दानि बोथोराव आरो माने ओ बिदि औवाजों बानायनाय न'फोरखौ गोबाङानो खम नुनो मोनसै गोदोनि समावसो
ओइ नोंथां।
औ गोदोनि समावसो नुनो मोनसैमोन। दा आरो ओ अबहायबा अबेबा जायगायाव थांबा एबा ओ गोब माने खम नुनो मोनसै नालाय नुनो थांब्लां नुनो थांला बारा दा जोंहा औवाजों गिबियावनो जोंहा लेखा बिलाइखौ बानायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नोंथां नंगौ उम।
जोंहा दा औवाजों ओ बि दिनो जोंहा गामि ओनसोलफोरावथ' जे मैगं थाइगं गायो होमबा नङा होम बा दा बे मैगं थाइगं गायनायनि उम गायनायखौ जो दाउ अमा बोरमा मोसौ हाबनो हायैनि थाखाय जोंहा बेरा बानायनानै दोननायखौ नुनो मोनो जित जाहाथे औ जाहाथे हाबनो हाया बिसोरो आरो बा औवाया आरो जोंहा औवा बाथाम बेफोरो जोंहा बे दानि ओ दानि समावथ' बिल्डिंफोर लुयो नङा होमबा? दा बे बिल्डिं लुनो बिल्डिं लुनो थाखायथ' जोंहा बे ओ साद दालाय होनायफोरखौ होब थानो थाखाय जोंहा बाथाम होनानै आरो औवाजों ओ औवा गायनानै होथेनाय जायो जोंहा दा औवा बाथाम गै याबानो जोंहा बे साद दालायखौ होनो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ हाया नोंथां औ।
दा जोंहा बेफोरनो बे ओ बे दंफां आरो बे औवाफ्रा गोबां खामानियाव जोंनो थाखाय बाहायनाय जायो। आरो जोंनो नांगौ समाव जोंहा बे अ गोसोआव फैदोंदि दासो आङो औवाया जोंहा बे ओ जि थिया मानसि थैनाय समाव जोंहा मानसिखौ लांनो थाखाय सावनाय जायगायाव लांनो थाखाय बाननो थाखायबो जोंहा बे औवाखौनो बाहायनाय जायो।
औ औ बाहायनाय जायो नोंथां। आरो सावनो थाखायबोथ' नांगौना नोंथां? औ औ ओं।
जोंहा मैगं थाइगं जिथु गायब्ला मानलाग्रा जिथु जा जोगोनार
औ औ।
जिंखा फोरला दाथ' बिनि बोथोर नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ औ दा बेफोरखौ जो जोंहा ओरैनो गायबाल'थ' जाया नङा होमबा नों थां दा बेखौ दा जाहा बेखौ मानला होनो थाखायबो जोंहा बेयाव ओ औवानि बैसां ओ बैसां ओ खुन्थिया गायग्रोनानै बैसां होनांगौ होनोमबासो थ' जोंहाबो मैगंखौ मोनजागोन नङा होमबा नोंथां? दा आंनि मिथिनायाव बेनोसैमोन आरो दा नोंथाङा बिनि अनगायै आ रोबाव मिथियोबा आंनो खोन्थानो हागोन।
औ औ नोंथां नोंथाङा दा जिखिनि फोरमायलांबाय उम बियो न औ बियो गोनांथियाव बाहायनाय आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जोंनो आरो बिनि अनगायै होनोबा जोङो गोदो गोदाय आया आबै-आबौ मोना औवाजोंनो सिार दानोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औवाजोंनो बिसोरो बिदि सियार बानायोमोन। आरो गोदोनि समावथ' बिदि दंफां दंफांजों बांद्राय सां खालामनाय गैयामोन आरोना नोंथां औ। औवाजोंनो सां खालामनानै बेयाव आरो सायाव जेंग्लाब हेबनानै बिदिनो गोदोनि आबै आबौमोनखौ जोङो उन्दुनाय नुबोदों आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जों आरो औवाखो ओंखाम -ओंख्रि संनाय फोरावबोथ' जोंनो बन नांगौ जायोना जोङो औवानिखौथ' औवानि दालाय दासाफोरखौ दाननानै जोङो बिखौ अर सुनाय जायो दंफांनि दाालाय दासाफोरखौबो दाननानै। अर सुनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा आरो जेरै जोङो ओ खोथियाफोर फुबा खोथियाखौ खानो थाखाय जोङो दंफां ओमा औवानि आरं हेबनाय जायोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ जों आरो बेखौ बानना लांनो थाखायबो जोङो औवानिनो हुलाबारि नांगौ जायो आरोना नोंथां। ओ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दोनहैनो थाखायबो जोंनो औवानिनो गोनांथि जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानैै फैबाय उम औ औ उनाव
सिम नोंथां औ।
औ नोंनिसिमबो नोंथां दे होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां।